थां ओ नोंथां।
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ' दा?
आङो दा दुगैखांनानै जिरायनानै दं नोंथां।
अ।
ओ दा नोंथाङा दा नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ'?
आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ' नोंथां।
अ।
नोंथांजों आं दिनै ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ। ओ आं सावरायनो आयदा नागिरनाय आयदायानो जाहैबाय औवानि सोमोन्दै आरो माने बे औवाजों ओ औवाया मा मा खामानियाव बाहायजायो आरो माबोरै माबोरै बाहायनाय जायो बेफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ
नोंथां
औ जागोन नोंथां। ओ जोङो औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। ओ जेरै जों बुंनो थाङोब्ला न'नि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जों औवाजोंनो' न'ल न' लुयोमोन नङामोन ओनबा नोंथां गोदोनि दिनाव
औ नोंथां।
ओ जेरै जों औवाखौ दाननानै लाबोनानै जों औवानि जेनेबा सोरगिदिं बेरा होनानै जेनेबा दुमोमोन आरो खुन्थिया गायनानै लायोमोन जों औवाजोंनो आरो खुन्थिया गायखांनायनि उनाव जों बेरा होयोमोन। आरो जों बेरा होखांनानै जोङो जेनेबा बिदिनो न' लिरोमोन जाहाथे औवाया गारजि जाया इदिनो एम्फौ बायदिसिना उरिफोर उरनानै जेनेबा सेवा। बिनि थाखाय जों न'-न'खौ लिरनानै दोनोमोननो औवा सायावहाय। दुमनाय सायाव ओ आरो जोङो बिनि उनाव औवानि जेनेबा दरजा बानायोमोन जाहाथे दरजाजों थांनो हायो जेनेबा जेबो जिब जुनारफोर हाबनो हायिनि थाखाय न' सिंफोराव आरो जेनेबा गोदोनि दिनावथ' जेनेबा बिसिना बिदि दानि बायदि बिसिना गैयामोन नालाय जोङो औवानि दारहा बानायोमोन बे दारहायावनो जोङो जेनेबा उन्दुयोमोन आरोना। बनानै जि बना उन्दुयोमोन जोङो बेयावनो।
औ।
ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो औवाजोंनो जेनेबा सिलिं बानायोमोन। जाहाथे गरम एबा गुसुनिफ्राय बासायनो थाखाय।
औ।
आरो ओम। सोरबा सोरबा बुङोदि माने औवानि सिलिंआ माने गुसु बार फैयो होननानै बुङो आरोना जेनेबा मोजां जेनेबा गरमनिफ्राय थान्दा जायो होननानै बुङो आरोना।
औ।
बिनि थाखाय औवानि सिलिंखौ बाहायोमोन आरोना मान
औ अ आरो बे औवानि आबादखौ माबोरै खालामनाय जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ जों बे औवानि आबादखौ जेनेबा ओ दुब्लियाव हा खालि थानाय इदिनो‌ दै बियो इदिनो हा खुरखानोहां जानायफ्राव जोङो बे औवाफोरखौ आबाद खालामनाय जायो जेनेबा गायनाय जायो एबा गायना दोननाय जायो आरो नोंथां बेजोंनो जोङो माखासे हा खुरखानायफोरखौ जेनेबा बासायनो हायो।
औ आरो ओ
ओ माबायदि जोथोन लानांगौ नोंथां?
ओ जेनेबा बे औवाफोरखौथ' जों बांद्राय जोथोन लालायनाङा नोंथां माने
ओ बे औवायाथ' जेनेबा सम ओ बारायनोबो जेनेबा दसे दसेनो देरो दसेनो लावो आरोना बे औवाया माने बारायलांबाय थायो आरोना दसे दसेनो माने जों एसेबोख्रा एसेब्रां माने जोथोन लानो गोनां जाया आरोना नोंथां।
अ आरो। ओ आथिखालनि आथिखालनि जुगाव औवानि फालांगि खालामनो हाग गोन ना हाया होननानै नोंथाङा सानो?
ओ खालामनोबा खालामनो हागोन नोंथां मानो होनबा औवानि जेनेबा फालांगि खालामनायाव जेबो खस्थ' गैया आरोना नोंथां माने जेबो बांद्राय बिदिनो मुलि बायदिसिना हासार आरि होलायनाङा आरोना बिनो नोंथां मानि जोङो खनसे गायनानै दोनबानो बेजों हारसिंनो गाव माने बारायलांबाय थाखायो आरोना जेनेबा जोङो बेखौ नायफैबाय थानाङा एबा नायफामबाय थानाङा बेनो जेबो बायदिसिना जेबो गाज्रि जायैनि थाखाय मुलिबो होनाङा बिदि जेबो इसेफोरा मानि ओ जोथोन लानो गोनां जायाखैना जों नोंथां।
अ आंबो औवाया मा मा रोखोमनि दङ बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां ओ औवायाथ' मोनथाम रोखोमनि दङ नोंथां जेरै
औ।
ओ औवा गुबै आरो औवा हाथाय आरो ओ मोनसेया औवा बुरखा
अ' बुरखा
औ।
अ' ओ बेफोरनि दाथायफोरा माबायदि बेफोरनि दाथायफोरा माबायदि माबायदि जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? बेफोरनि बिलाइ महरफोरा माबायदि जायो।
ओ माने ओ औवा गुबैया एसे फिसा फिसा जायो आरो नोंथां जेनेबा बांद्राय गिदिरबो नङा बांद्राय फिसाबो नङा थिग जगायैनो जायो आरो नोंथां। आरो बियो बांद्राय ओ देरलाबायाबो माने गावनि जेनेबा नांगौ हिसाबै फिसायै मोजाङै थायो आरो ना। आरो ओ औवा बुरखाया माने एसे गिदि गिदिर जायोना आरो ना नोंथां। जेनेबा बे औवा गुबैनिफ्राय देरसिन जायो आरोना जेनेबा मुराफ्राबो। बिलाइफ्राबो देरसिन जायो। गुबैनिफ्राय गुबैयासो फिसा जायो आरो बे बुंनो थाङोब्ला जेनेबा औवा बुरखानि जेनेबा मेवाय बेबो साबसिन गोथावसिन जायो होननानै बुङो आरो‌ ना जेनेबा सुबुं माहारिफ्रा।
औ आरो
औवा हाथाया जेनेबा बै औवा बुरखा औवा गुबैनिफ्राय गोबांसिन फिसासिन जायो आरो ना नोंथां। माने बे औवा हाथायखौ जोङो आरो बांसिनानो बाहायनाय जाया ना नोंथां माने इदिनो माबेबा माबेबा नांगौ जेनेबा फिसा फिसा खामानियाव बाहायनाय जायो। नाथाय बांसिनानो औवा बुरख गोजों आरो औवा गुबैखौ बाहायनाय जायो ना नोंथां।
अ' आरो औवा बुरखा आरो औवा फाथ औवा गुबैनि दालायफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो नामा नोंथां? ना बे एखे रोखोमैनो थायो।
औ जायो नोंथां एसे आलदा आलदायानो जायो। माने औवा बुरखाना एसे माने बांसिन दालाय इदिनो बिलायफ्रा बांसिन थायो। आरो औवा गुबैना माने एसे खम थायो आरो ना। ओ जेनेबा औवा गुबैनि मोदोमफ्राबो गिदिर जायो। आरो बै औवा ओ औवा बोरखानि मोदोमफ्राबो माने गिदिर जायो। आरो औवा गुबैना माने फिसा जायो आरो दालिफ्राबो एसे खम जायो आरोना नोंथां।
औ होनब्लाथ' औवा औवाखौ दाननायावबो खस्थ' जागोन खोमा ना नोंथां।
औ नोंथां माने गोबां खस्थ' जायो। दाननायाव ओ जेनेब्ला जों दानोब्ला गोबाव सम नांगौ जायो आरोना नोंथां।
अ'
औ नोंथां आरो जोङो औवाखौ माने गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। ओ जेरै दुब्लियावहाय जेनेबा खोथिया फोनायाव जोङो। दिनो मोसौ, बोरमाफोर हाबजानो जेनेबा हाबो नालाय बेखायनो जोङो। जौरा एबा बेरा दुमथेनाय जायो आरो ना जेनेबा खोथियाव थोलियावहाय। आरो जोङो
बेफोरनि अनगायैबो औवाफोरखौ ओ दारिमिनफोराव लांनानै माबाफोर खामानियाव बाहायहैयो नामा नोंथां?
औ नोंथां बाहायो। औवाया औ नंगौ नोंथां। ओ जेरै औवा गैयाबानो जोङो जेनेबा फरायनायाव बाहायनाय मुवायानो गैया जायो आरो ना नोंथां। माने औवानिफ्रायसो जोङो बिजाब दिहुनो आरो ना बिनि थाखायनो जोङो दानि बुंनो थाङोब्लाथ' दानिया थ' फरायनायाव बिजाब गैयाबानो जाया नङा होमबा नोंथां बिनि थाखायनो हौवाया जोबोद जेनेबा बाहायजाथाव आरोना जेनेबा फरायसाफोरनि थाखाय एबा मानसिनो बाहायजाथाव मुआयानो होनजायो आरोना बेखौबो
औ आरो बेफोरनि अनगायैबो औवानि औवा बिगुरखौ सोयनानै जे माखासे मुलिफोराव बाहायनाय होन बेफोरबायदि बाहायनाय जायो होननानै खोनानो मोन्दों बेफोर बाथ्राया नंगौ ना नङा नोंथां
बेफोर बाथ्रायाथ' नोंगौ नोंथां खावसेया नोंगौ नाथाय आं बांद्राय खोनाजाबखो नोंथां माने मा मा मुलियाव बाहायनाय जायो बेखौ बांसिनानो जेनेबा खोनानो मोनाखै आरो नोंथाङा आङो
आं खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' बे औवा बिलाइनि बिगुर औवा बिगुरखौ सोयनानैहाय माखासे बौनाय जायगायाव होयोब्ला बे बिनि बौनाया बिसफोरा दानगारो आरो थैया गगायो होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो नोंथां दा बेयो बेसेबां सैथो आं बेखौबो बुंजोबनो हाया
औ माने जोङो खनसे नायनायबासो मिथिगोन आरोना नोंथां जेनेबा आनजाद नायनायबासो मिथिगोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
माने औवाया मोनसे जोबोद बाहायजाथाव आरो जेरै जोङो बेखौ दामनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो जेरै सिफुं आरो बायदिसिना गंगोना बिदिनो दामनायाव बाहायनाय गोबां दङ नाथाय नामफोरखौ मिथिया आं नोंथां माने मोननैसो मिथियो बेखौ बुंबाय आङो नाथाय गोबांफोर दंना फिसा फिसौ बेफोरखौ बांद्राय मिथिलायलाङा नोंथां
औ बेफोरखौ गासैबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोना नोंथां जेरै सिफुं गंगोना बेफोरखौहाय
औ नोंथां
बेफोरखौ माबोरै माबोरै औवानि माबे बाहागोनिफ्राय बाहायनाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा जेरै सिफुं गंगोना बेफोरखौ औवानि बबे बाहागोनिफ्राय जेरै दालाय मोदोम बेफोर बबेबाहागोनिफ्राय बे
माने बे सिफुं आरिफोरखौ सिफुाथ' जेनेबा फिसा नांगौ नालाय ओ बिनो बिनि थाखायनो जोङो दालाय जेनेबा मोजां एसे गोरा दालय जेनबा गुदुं गोनां बेखौ जों लानाय जायो नोंथां माने सिफुङथ' मोनसे जेनेबा बर'फोरनि दामग्रा नालाय बिनिखायनो मोनसे दालाय एकदम गोरा आरोना जेबो जेनेबा गाज्रि जायै गैयि गाज्रि जानाय गैयै बेखौ जों लानाय जायोना नोंथां बिनिफ्राय जों बानायनाय जायो आरोना
औ
औ नोंथां
ओ नोंथाङा आंनो बेफोर खोथाफोरखौ फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय ओ जोङो दानिया दोनथ'लाय दिनि नोंथां जोङो उनाव रायज्लायफिनदोनि
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथां
औ जागोन दे नोंथां।